ना ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों? हेल' खोनादों ना?
हेल'
औ औ खोनादों ना?
औ खोनाबाय आब खोनाबाय।
अ ओ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ औ फ्रि दङ फ्रि दं।
अ बिदिब्ला नोंथां ओ बरफ्रा संसार जानायाव ओ औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो ओ बे आयदानि सायाव ओ नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागो।
अ बिदिब्ला नोंथां ओ बर'फ्रा बर' सुबुंफ्रा ओ संसार जानायाव औवाखौ मा मा हाबायाव बाहायो ओ बिनि बागै नोंथाङा ओ फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ औ औ ओ औवाखौ जोङो संसार जानायाव माबायदि बाहायो होनना बुङोबाथ जोङो गोबां बुंनो हायो ओ जों
नंगौ नोंथां
सुबुंनि जोनोमनि बाथ्रा होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सुबुङा जेब्ला सुबुं माहारिया जोनोम जादोंमोन अब्ला मानसिफोरा जोङो ओ मिथिंगानि ओ बिखाजोंनो जोङो थांनाय था-थांनानै थानो गोनां जायो। जेराव औवा बाहायनायनि सोमोन्दै जोङो दा ओ गोथौयै जोङो सावरायनो थांगोन ओ औवा बाहायनाय होनना बुङोब्ला जोङो ओ जों मानसिफोरा जेब्लानिफ्राय ओ नानै थादोंमोन अब्ला औवानि जोंनि जिउ संसार खुंनायाव ओ गोबां रोखोमनि जोंनो मुवा बेसाद नांगौ जायो लोगोसेनो जोङो थांना थानायाव गोबां रोखोमनि जोंनो ओ ओ जों दिनै औवा जोङो हेफाजाब ओ बा गोबां जोङो नांगौ जायो बायदि रोखोमनि जोङो आइजें आयला नांगौ जायो जायखौ जोङो औ निफ्राय जोङो ओ मा होनो एंगार हायि बे ओ बाहागो ओ जेराव जोङो औवाखौ जोनोमनिफ्राय लानानै ओ थांना थानाय जिउआव आरो लोगोसे थैनायसिम बे औवायानो जोंनि ओ गाहाय होननानै जों बुंनांगोन।
नंगौ नोंथां थार।
ओ जेब्ला जोङो जोनोम जायो अब्ला जोनोम जागोदान समाव जोङो औवानि बाहायथिया ओरैबायदि जायो जेराव जोङो सासे ओ गथ'साया जेब्ला ओ सासे खुदिया जेब्ला जोनोम जायो हौवायानो जा एब बा हिन्जावसा गथ'आनो जा अब्ला जोङो बेवहाय औवानि बाहायनायखौ जों गिबियावनो नुग्रोखायो। जों औवाखौ जेब्ला ओ जेब्ला सासे खुदिया जोनोम जागोन अब्ला बेवहाय ओ गोदान गोदान ओ ओ गथ' जोनोम जानाय बेहाय ओ नारि जेब्ला जोङो गोदो गोदायनि समाव ओ गोबां जोङो गोग्लैसोनानै थानायमोन बेनिखायनो जोङो बै समाव जोंनि जुदि जोनोम जायो होननानै बुङोब्ला मानसिनि जोनोम जायो होननानै बुङोब्ला जोङो नखरावनो जोङो जोनोम होनायखौ नुनो मोनोमोन। जोंहा जेबो सुबिदा गैयाजे आ औ रोंगौथि गोनां बा बेवहाय जोङो जेब्ला ओ माहारिया जोनोम मोनो अब्ला बेवहाय हेफाजाब होनाय नु मोनो बेफोरबायदिनो जेब्ला सासे उन्दैसाया जोनोम मोनो अब्ला बेवहाय जोङो बेवहाय हाखनो थाखाय बेखौ जोंहा औवानि जोंहा बेखौ खाथि माला जायखौ जों नोस्लि बा खाथि माला होननानै बुंनाय जायो। बेजों जों हासनाय जायो। अब्ला जोङो जोनोम समाजाव जोङो। औ। जेराव जोंहा मानसि माहारि महरै जोङो। मेलेम जिबि जेराव दंखायो औ। बांसिन दंखायो जेराव दिनै औवानि बाहायनायखौ जोङो गोबां रोखोमनि जोङो मानसि माहारिया रोंगौ जेराव जोङो थानो थाखाय जेराव जोंहा मिथिंगाजों जोङो दावहा नांनानैसो थायो जिहेथु जोङो मिथिंगायाव जेरैबायदि जोङो अखा बांखा। बांखा सारअन्थाइ बायदिसिना जोंहा फैयो जेराव जोंहा बारहुंखा आरिया फै जेरै अखाजों लोगोसे जोंहा सार अन्थाइ फैयो बारदै सिख्ला फैयो ओरैबायदि जोंहा मिथिंगाजों ओरैबायदि खैफोद गोनां जोंहा जेराव जिब जुनार थागोन जोंहा मोसा मैदेर आरि। गोबां जिब जुनारनिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय गावखौ जोङो ओ-औवा आरिजों जोङो औवाजों जोङो न' लुनानै जोङो बेरा लुथेनानै जाहाथे जोंखौ ओ-जेबो जिब जुनार जाहाथे खहा खालामनो हाया जोङो बेरा दुमथेनाय जायो लोगोसे जोङो औवाजोंनो जोङो न' लुनाय। जायो। जेराव जों औ औ जेराव जों। ओ-न लुनानै जोङो गोबां रोखोमनि जोङो ओ- माबाफोरनिफ्रायबो ओ-जोङो रैखा मोननो हायो अखा बांखानिफ्रायबो जों बारहुंखानिफ्रायबो जों रैखा मोननो हायो बेफोरबायद फिन जोङो औवानि बाहायनाय ओ- ओ ओमबानि समा ओ जोङो लेखा बिलाइफोर गैयि। जोङो लेखा बिलाइयाव लिरनो मोनाखैमोन बै समाव मानो होननानै बुङो - जेराव जोंहा जारिमिन दिनै मोजाङैनो बाहायनो रोंदों जोङो ओ होननानै बेवहाय जोङो लिरनानै गोबां जारिमिन सोरजिनानै गालांनो हायो आरो गोबां खोथाफोरखौ जोङो बेवहाय लिरनो हायो आरो। ओ-गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो ओ- रादाब बायदिसिना जोङो ओ-बे औवानजों बानायनाय लेखा बिलाइयावनो जोङो ओ- खौरांफोरखौ लिरनानै जोङो गोबां जायगायावनो दैथायहरनो हरनो हायो दा बेफोरबायदिनो गोबां सोलायबाय दा आब'बो फंनैसो। बुंनो हागोन नामा जेनेबा दिनैनि समाव माबायदिहै बाहायो ल ओ-औवाखौ आरो गोदो गोदायनि समाव माबायदि बाहायोबा? औवानि बाहायनाया माबायदि? आब' एसे फोरमायना हो मोजां जागोन आरो।
जागोन नोंथां ओ फोरमायनो हागोन ओ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों ओ-बर' सुबुङा आ- ओ-औवाखौ गोदोनिफ्रायनो ओ-जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैजासिम औवा। बाहायो ओ बे खोथाया। थारैनो नोंगौ आरो गमामा। मायैनो नोंमारगौ ओ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव बर' आइजोफोरा ओ-गथ' जोनोम होयोब्ला बे गथ' गोरलैनि नारिखौ ओ औवा थेवलजों हास'नाय नेम दङमोन। आरो बेद जों लोगोसे औवाजोंनो बानायनाय दाला बा संग्राय बे संग्रायाव गथ' गोरलै। खौ ओ सान्दुंङाव दोननानै फोराननाय जायोमोन। संग्रायाव फुथुमनानै। आरो बेराफारसेथिं बुंनो थाङोब्ला ओ थैजासिम थैजासिम बुङोब्ला ओ जों थैनाय समावबो ओ गोथैखौ जों गोथैसालिसिम गारहैनो थाखाय औवाखौ नों औवाजोंनो बाननानै लांनानै गारहायनायखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो जों बुंनो हायो थारैनो। औवाया ओ जोनोमनिफ्राय थैजासिम ओ मानसि फोरनि थाखाय बा सुबुं बा जों बर' समाजनि थाखाय गोनांथार होननानै बुंनो हायो। ओ आरो गोदोनि समाव। बरफ्रा ओ न लुना नै थानो थाखायबो ओ औवानि जेनला बा औवानि इन्जुर बे फोरफोरखौ बानायनानै न' लुनानै थायोमोन आरो बेजों लोगोसे आबाद मावनाय समाव मोसौ बोरमा उम बैफोरनि निफ्राय आबादखौ रैख खा खालामनो थाखाय बेरा बा जेवरा दुमनानै दुमखननानै लायोमोन आरो बेबादिनो ओ हाल एवनाय समाव आबादारिफ्रा हाथर बा हाखौ गुब्रु होनो थाखाय मै बानायनाय बा हाल एवनाय समाव मोसौनि फाफ्लियाव बाहोनाय जंगाल बेखौबो औवाजों बानायनाय नु योमोन आरो मोसौखौ हालेवनाय समाव बुनो थाख खाय बाहायनाय लाव थि बेखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायनाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे गोबां मोसौ ओ मोसौफोरखौ जों हगारसारोब्ला गुबुननि खेथिखौ खहा खालामो बेनि थाखाय जों फा ग्रा बा दिरुङाव बे औवाजों बानायनाय उम खुन्थिया बे खुन्थियाखौ खानानै दोनानै दोननाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बर आइजो फ्रा दानाय लुनायाव बाहायनाय गोबां औवानि गोबां बाहायनाय नुनो मोनो जेरै जों गन्स सि बालेब सोरखि ओ बैफोरखौबो बर आइजोफ्रा दानाय लुनायाव बाहायोमोन आरो बेजों लोगोसे संनाय खावनायाव बर आइजोफ्रा ओ गोबां औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो ओ माखासे रुयै ओंख्रि जायफोर जायफोरखौ जों ओ रुइहोनो बा गलिहोनो थाखाय जों सागं बा दालि खाथा बाहायनाय जायो आरो गुबुन फारसेथिं ओ ओंखाम बे ओंखामखौबो जों ग राननायाव मोजां जानायनि थाखाय ओ राननायाव मोजां जानायनि थाखाय बे ओंखामखौ एरखावनो थाखाय जों औवाजों बानायनाय खादौ ओ बे खादौखौबो जों औवानि -फ्रायनो बानायनानै लानाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बर आइजोफ्रा ओ माइखौ जेब्ला मिलनिफ्राय सौनानै लाबोयो अब्ला बे माइ -खौ जों गुन्दैनिफ्राय बोखारनो थाखाय माइरं खालामनो थाखाय जों संग्राय बे संग्राय बा सान्द्रि बैफोर- -खौबो जों औवाजों हेबनायखौनो फ्राय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ना गुरनायाव बाहाय- -हायनाय आइजें - आइला जेरै जेखाइ, खबाइ सेन, खखा बैफोरबो औवाजोंनो बानायनाय होननानै जों बुंनो हायो आरो बे- लोगोसे ओ औवाखौ जों जानायावबो बाहायनाय जायो जेरै जों औवा मेवाइ होननानै जायखौ जों बुङो ओ बेखौ बेबायदिनो औवाखौ जानायावबो जों बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे। से नोंथाङा बुंनाय बायदि औवानिफ्राय जों लेखा बिलाइ बानायो होननानै बुंदों। बेबो थारैनो नंगौ। आरो आथिखालाव जों नुनो मोनदों ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां आबादारिफ्रानो औवानि आबाद बा औवा गायनानै गोबां रां आरजिनायखौ ओ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो। मोन्दों नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि औवा मोननाय जायो नोंथाङा ओ सुंद' समनि गेजेराव बुंथिनो हागोन नामा
औ - औ औ बेफोरबायदिथ' जोंनि गेजेराव बुरखा औवा मोननाय जायो जेखौ जोङो गोदोर औवा होनना बुंनाय जायो। लोगोसेनो जों बिजलि औवा होनना बुंनाय जायो। औवा मोननो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो औवाफोरखौ गोबां गोबां रोखोमनि मोननो हायो। ओ जेरावहाय जों गोबां गोबां बा बेवहाय ओ औवाफोरखौ मोननाय जायो दा औवानि सोमोन्दै जों। बां रायज्लायबाय।
नंगौ नोंथां बिदिब्ला बेखिनियावनो। जों बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ दोन्थ'सै नोंथां नों। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।